औ नोंथां खोनाबायना नोंथां?
खोनाबाय नोंथां।
औ गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि बेखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो गोजौ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां। ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दासान्दि मोजाङानो नोंथां
अ अ आंबो इसोरनि अननायाव गाहामै दङ दासान्दि ओ नोंथांनो आं दा मोनसे बाथ्रासो फोरमायनो सानदों एबा नोंथांजों सावरायनो सानदों मानोना आथिखालाव गोबां जोंनि हादराव बारनि गुबुंनाया बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं बिनि जाहोनफोरखौसो नोंथांजों सावरायनो सानदों नोंथां सावरायनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां हागोन एसे फोरमायना होलाय नोंथाङा
औ दे नोंथां इदिबा खोनासंलांदो ओ बार गुबुंनाया जोंहा गुबै बार गुबुंनायनि जोंना गुबै जाहोनानो जाबाय जों सुबुं माहारिखौनो बुंनांगोन जेसेबांखि जोंनि सुबुं माहारिया बांलांबाय थागोन इसेबांनो जोंनि गुबुंनाया बांलांबाय थागोन आथिखालाव गोबां सुबुं बांनायजों लोगोसे जोंहा गोनांथि एबा जोंनि जिउ खुंनायाव गोनांथियाबो बांनायनिफ्राय बांबोदों बेफोरखौनो नोजोर होनानै जोंनि माखासे दारिमिनफ्रा जोंहा मटर गारि दिहुनदों आरो बे मटर गारिखौनो सुबुङा गावसिनि गोख्रैथिखौ औ खाब जानो एबा गावसिनि गोनांथिखौ सुफुंनो गावसि नि लुबैनायखौ जाफुंहोनो थाखाय गोबां सुबुङानो जोंहा बाहायदों आरो सालायदों बे सालायनायनि जाहोनाव जोंहा गावबा गाव गारि मथर सालायनायनि जाउनाव जोंहा जोंहा पेट्रल डिजेलखौ गारि मटराव बाहायनानै बेजों जोंहा पेट्रल डिजेलखौ इन्जिनाव बाहायनानै बिनिफ्राय जोंहा कार्बन डाइ अक्साइड बायदि बिस गोनां बारा जोंनि बार मण्डलाव गोरोबफानानै जोंनि आबहावा एबा बारखौ गुबुंले खालामगासिनो दङ बेजों लोगोसे जोंहा बुंबावनांगोन दि बार गुबुंनाया जोंहा माखासे जोंनि सुबुं माहारिजों सुबुं माहारिनि बांनायजों लोगोसे गोबां जोंनि गोनांथिफोराबो बांदों आरो जोंनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय गिदिर गिदिर कारखाना दारिमिनफोर फसंदों बेसोर दारिमिनफोर फसंनायनि गेजेरजों जोंहा दारिमिनफोरनिफ्राय गनाय जोंनि बिस गोनां कार्बन डाइ अक्साइड बेफोराबो दारिमिननिफ्राय गयो बेफोरनि जाउनाव जोंहा गोबां रोखोमनि बे कार्बन डाइ अक्साइद गेसा बांबोदों बे दारिमिनफोरनिफ्राय गनानै बेफोरजोंबो जोंहा बार गुबुंनाया जाबोदों बेजों लोगोसे जोंहा माखासे जोंनि मोब्लिबखौ सुफुंनो थाखाय एबा इलेक्ट्रिसिटि दिहुननो थाखाय जोंहा गोबां बिबांनि जोंहा खयला बेखौ जोङो सावनानै मोब्लिबखौ दिहुननाय जायो जायखौ जोङो थोर्मेल पावार प्लान्ट होननाय जायो जाय थार्मेल पावार प्लाननि गेजेरजों जोंहा खयलाखौ सावनानै मोब्लिब दिहुननाय जायो बिनि थाखायबो खैला सावनायनि गेजेरजों जोंहा माखासे गाज्रि गेसफोर बारफोर बियो बारहावायाव गोरोबनानै जोंनि आबहावा एबा बारखौ गुबुंले खालामदों बेजों लोगोसे आथिंखालाव हान्था मेला जोंहा हान्था मेलाया गोबां रोखोमनि दङ जेरै गारि मथर बिरखं गाथोन फोराव जोंहा पेट्रल डिजेलफोरखौ बाहायनाय जायो माखासे मिथिंगा मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम्पद बेफोरखौ बाहायनानै बेफोरखौ जोङो सालायनाय जायो बिनि थाखाय जोंहा एर'प्लेनफोरनि फ्राय जोंहा गोबां कार्बन डाइ अक्साइद गदों आरो बाराव गुबुंले खालामदों बेजों लोगोसे जोंहा आरो दंबावो माखासे मिथिंगायारि जा मिथिंगायारिजों जानाय माखासे ओ जाब्रबथायफोर मिथिंगाजोंल' नङा बियो सुबुं माहारिनि गेजेरजोंबो जायो जेरै हाग्रामायाव अर खामनाय हाग्रामायाव अर खामनाया जोंहा मिथिंगायारिबो जानो हागौ आरो सुबुं सुबुंफोरजों सावनानै होनानै जानो हागौ बे हाग्रामाया अर खामोब्ला जोंहा बे अर खामनायनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि बे गाज्रि गेसफोरा जोंनि बारहावाजों गोरोबफादों आरो बेजोंनो जोंनि बे बार गुबुंनायफोरा जाबोदों बेजों लोगोसे जोंहा हाग्रामायाव अर खामनाय आरो बेजों लोगोसे दङ जोंहा माखासे जोंनि आबादनिफ्राय गारजानाय मुवा जेरै जिगाब बेखौ जोङो गोबां बे सा सा भारताव जों बिहार बायदि ओरै महाराष्ट्र बेफोराव पान्जाब बे फ्राव जोंहा आबादनिफ्राय जेरै जों गम आबाद मावबाय बेनिफ्राय जोंहा माखासे जिगाब दङ बेखौ जोंहा सावनानै होनाय जायो बेनिफ्रायबो जोंहा गोबां बार गुबुंनाया जादों बे बेजोंनो बे गार बार गुबुंनाया जोंहा दानि मुगायाव जोंनि भारत हादराव बयनिफ्राय बांसिन सोहोरावनो बार गुबुंनाया जाबाय होननानै मिथिनो मोनो दा जोंहा बयनिख्रुइ बांसिन बार गुबुंनाया जोंहा भारत हादरनि जायखौ जों राजथावनि होननानै जों होनाय मिथिनाय जायो बेयावनो बांसिन बुहुमनि बांसिन गुबुंले बारा बे दिल्ली ओनसोलावनो एबा दिल्ली सहरावनो जोङो जायखौ भारतनि राजथावनि होनना मिथिनाय जायो बेयाव बारनि जाखिनि गुन बियो जोङो एसेबो बाहेरायाव ओंखारजानो हायैबायदि जोंहा बेयाव बार गुबुंनाय जायो बेयाव जोंहा बारनि जा गुन बियो गोजौआव जायखौ जों एयार कुवालिटि होननानै बुंना बुंनाय जायो बेयो सारिस'निफ्राय सयस' सिम थाङो बेनिखायनो जोङो बियो बुहुमनि बयनिख्रुइ गुबुंले बारा बे दिल्ली दिल्लीयावनो सोहोरावनो जानानै दङ आङो बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांनो आंनि बे बार गुबुंनायनि माखासे जाहोनफोर बे फोरमायनायखौ नोंथां दोनथ'नाय जाबाय नोंथां
जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम बेखौ आंनिसिम गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय दा आंबो नोंथांनो फोरमायनो सानदोंदि गामियारि आरो नोगोरारि दा गामियारिया मानो बारा जौगानो हाया आरो नोगोरारिया मानो बांसिनै जौगानो हायो बिनि सोमोन्दै एसे नोंथांनो फोरमायनो सानदों आं नोंथाङा खोनासंलांदो औ दा जोङो बुंनो थाङोब्ला मा जायो गामियारि आं गामियारिखौ लानानै बुंग्रोनोसै गिबि गिबियावनो दा गामियारियाव जोंनिया मा खालामो जि सम उन्दै सम उन्दै समाव जिनाखि जोङो गियान आरजिनांगौ बे गियान आरजिनांगौ समाव जोङो बिजाब फरायनांगौ मोजां मोजां गियान लानांगौ बैफोरबायदि समावबो जोंना गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा बा गथ' गथाय उन्दै उनलाफ्रा ओ बबेयावबा फोथारफ्राव ओ जोलुर गेलेनाय बुलुर गेलेनाय बैफोरावसो थांनानै टाइमखौ बांसिनै खा थायनाय जायो आरो ओ माखासे बांसिनै समफ्रावनो फरायसालियाव थाङालाबानो माखासे सुबुंफ्रा बांसिनै मा खालामो बाथुल लानानै दाउ गावनाय एन्जर गावनाय बायदिफोरावसो ना नागिरनाय बायदिफोरावसो गावसोरनि बेसेन गोसा समखौ बारहोहरनानै थानाय जायो दा बैफोरबायदिनि थाखायनो जोंहा गामियारि ओनसोलनि सुबुंफ्रा बारायै जौगानो हानाय जाया दा बेनि अनगायैबो बांसिन सुबुंफ्रानो जोंना गामियारि ओनसोलनि बांसिन सुबुंफ्रानो आबाद मावनानै जानाय जायो दा आबाद मावनानै जानाय जानायाव जोंहा खामानि मावनो मानसि मोनैलाय बैफोरावनो जोंनिया गासैबो खामानि मावनो थाखाय थांनांगौ जायो दा खामानि मावनानैसो जोंनिया मा जायो जानायखौ आरजिनानै लानाय जायो बैफोरबायदिनि थाखाय जोंनिया गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बारा जौगानो हानाय गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बारा गियानखौ आरजिनानै लानो हानाय जाया थामहिनबा जों बुंनो हायोदि बांद्राय गियान आरजिनानै लानो हायैनि जाउनाव बिथांमोनहा गोजानाव थांनो हायि बा गोजानाव फरायहैनो ह हायि बैफोरबायदि बा मोजां मोजां फरायसालिफ्राव एडमिसन मोनि बैफोरबायदि जेंनाया नुजानानै फैयो दा बेफोरबायदिनि थाखायनो गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा बांद्रायै जौगानो हानाय जाया दा आङो बेनि अनगायैबो आङो माखासे बुंबावगोन जे गामियारि ओनसोलनि जेनाखि सुबुंफोर बैसोरो बांसिनै ओ गावनि बेसेन गोसा बे मोनाबिलि आरो फुंबिलि समखौ गियान आरजिनाय बा बिजाब फरायनाय सम समखौ बिसोरो ज' ज'यै बबेबा बिफां साया बबेबा ओ गामिनि लामा बबेबा दै सेर बैफोरबायदियाव ज' ज' जिरायनानै बाथ्रा बारा जौगानो हानाय जाबोआखै दा आरो ओ जोंनिआ ओ नोगोरारिनि फारसे बुंना बुङोब्ला जोंना उन्दै समनिफ्रायनो नोगोरारिनि सुबुंफ्रा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ ओ गियान आरजिनायनि फारसे गोसो बोहोबोयो दा बैसोरो जाहैबाय जोङो उन्दै जोनोम जानायनि दा ओम थाम बोसोरसो जानायनि उनावनो थाम बोसोरसो जानायनि उनावनो उम बिथांमोनहा उम उम गथ'खौ उम फरायसालिआव दैथायहरयो ओ बबेखानि फरायसालिआ जाहैबाय जोंना ओ कस्रेनि होननानै बुङो बे कस्रेनिआव गथ'खौ फरायसालि गुदि फरायसालिनि थाखाय रोंखा राखा खालामना हरनाय बा राव मोजांयै राव मोजांयै सिनायनो हानाय बैफोरबायदिखौ ओ रोंखा राखा खालामना हरनाय जायो बेफोराव सोनानै गथ'खौ मोजां फारसे ओ गियान आरजिहोनो हायो आरो बेनि उनाव जोंना फरायसालिआव ओ हरनाय जायो फरायसालिआव हरखांनानै गथ'खौ मोजां आरो ओ टिउसननि फारसे सम होनाय जायो दा बेबायदिनो मालाय ओ नोगोरारि गथ'फोरा मोजां गियान आरजिनो मोननायाव बैसोरो मोजां रोंखा राखा जानानै मोजां गियान आरजिनानै गु मोजां मोजां फरायसालिफ्राव बा मोजां मोजां मेडिकेलनि इन्जिनियारनि फरायसालिफ्राव फरायनो खाबु मोननाय जायो दा बैफोरबायदि सुबुंआ थानायनि थाखायनो ओ नोगोरारि नोगोरारिनि सुबुंफोरा बांसिन जौगानो हानाय जायो आरो नोंथां दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं नोंथांनि ओ बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जानोसै नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथांआ